अ‌ नोंथां।
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
अ ओरैनो दङ नोंथां जिरायनानैनो।
अ ओ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे, जोंनि बैसागु फोर-फोरबो बेनि सोमोन्दै फंनैस ओ बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांनो आङो कल खालामनाय जादों। ओ नों नोंथाङा सम होनो हागोनना?
अ हागोन नोंथां
अ ओ होमब्ला आङो गिबियावनो बुंग्रोनोसै ओ जोंनि ओनसोलथिंजायहाय बैसागु फोरबोखौहाय माबोरै फालिनाय जायो
औ दे। दे नोंथां
ओ‌म बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'फोरनि गेदेरसिन फोरबो होननानै मोनथियो आरोना नोंथां।
औ
औ बैसागु फोरबोखौ जोङो मोननै रोखोमै खुंनाय जायो। ओ मोनसे मोसौ बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु। ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथानि जोबथि खालार खालि खुंनाय जायो। बै सानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बेयावहाय ओ थुखैनायाव गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो। ओ जेरै- थाराय, दिग्लिलिटि लाव, फान्थाव, हालदै खायत्रि बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोंनो नांगौ जायो, बेफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखायो, बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो अखानायै सैथ दाननि फुङावहाय जेब्ला सिखारो अब्ला जोङो दुगैस्रां लोब स्रां बे मुवा बेसादफोरखौ ओ खादायावहाय सेखाजों थुख्रा थुख्रा हानानै लायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय औवाखौ आरों जिरनानैहाय बेखौ माला सुनानै ओ लामाफोराव बा न'नि उखुमफोराव थाराय थाराइजोंनो थेबै थेबै दोनो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो ओ फोरनि हांगारखौ हख'नानै ओ थाव गुबै फुननानै थालेर बिलायावहाय लगायनानै ओ औवानिनो थुख्राथाम थुख्रा लानानै बे खौ आरांजों खाजाबनानै मोसौनाव फोथा थुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ ओ दैमाफोरावहाय नंयाबा फख्रिफोरावहाय थुखैनो लानानै थाङो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बे थाराय थाराजों ओ‌ बुस्रोदनानै ओ बे हानानै लानाय थाराय लाव बेफोरज -बेफोरजों सारना होनानै ओ दोंनैसो लावखार मेथाइ खननाय जायो। ओ जेरै- लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खि थेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर। बेफोरबायदि होननानै जोङो मोसौखौ ओ दैमाफोराव थुखैनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय ओ बेसोरखौ सानसेनि थाखाय उदाङै हगारनानै दोननाय जायो।
औ
बेनि उनावहाय जेब्ला ओ मोनाबिलि समाव ओ बिसोरो मोसौफोरा फैयो अब्ला जोङो बिसोरखौहाय मान होनानै जोङो बिसोरनो फागा गोदान बाउनाय जायो आरोना नोंथां मोनायावहाय ओ बै फागा गोदान बाउनायाव मा मा होयो होननानै बुङोब्ला गय जरा, फाथै जरा, आलारि बाथि प्रसाद गरनैसो होननानै जोङो बिसोरनो फागा गोदान बावनानै बे पागा गोदानजोंनो बिसोरखौ खानाय जायो आरो ना नोंथां
औ
बेनि उनावहाय जोङो ओ बे मोसौ बैसागुआथ' बेफोरबायदिनो जोबनानै थां बाय बेनि उनावहाय बैसाग दाननि से खालार खालि मानसि बैसागो बे मानसि बैसागुखालि जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां अ आफा इसोर आफा इसोरखौ आफा इसोरनि आथिं गुदियावहाय जोङो जे बे बोसोर गोदाना मोजाङै थाङो बेनि थाखाय जोङो आरज गाबग्रोयो बेनि उनावहाय न'खरनि बिमा बिफा आबै आबौ बिसोरखौ ओ सनमान होनानै बा खुलुमनानै बेसोरनिफ्राय अननाय लायो आरोना नोंथां ओ उन्दैफोरखौ जोङो अनगोन गेदेरफोरखौ खुलुमगोन बेफोरबायदिनो ओ बे बैसाग दान एसे खालार खालि जोंना बेफोरबायदिनो बारलाङो आरो ना नोंथां ओ बे बेनि उनावहाय जोंहा बैसाग दाननि नैथि खा खालारा खालार खालि ओ जोङो ओ मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां ओ बे मोसानो थांनायाव ओ सिख्लाफोरा ओ दख'ना बिदन, ब्लाउस गोतजा रेगि रेगां फास्रा आर'नाइ फालिजों जानजि खाफ्रानानै बा हौवाफ्रा गामसा गोरनायाव आर'नाइ जान्जियावबो आर'नाइ खायो आरो दिन्दि गस्ला गु फुर गाननानै ओ खाम, जथा, सेर्जा, सिफुं लानानै जयैनो मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोथां बेनि अनगायैबो ओ दा जु गाव बोराय बुरैफोरा ओ बिगियानजों बहनजानाय बे दामजु बक्स बेजोंसो बांसिनै मोसानाय जायो आरोना जोंनि बिथिंजाय ओमफ्राय उन्दै उन्दैफ्रा थर खा लानानै ओरैनो खुगा मेथाइ खननानै बिसोरो ओरैनो मोसानाय जायो‌‌। ओ बेफोरबायदि मोसानो थांनायाव ओ सुबुंफोरा अननानै बा माइरं गरनैसो बा रांफोर हरनायखौ जोङो अनसुंथाइ महरै नाजाव नानै लानानै फैयो बेनि उनाव मोसायै मोसायै स्नि सानहालागै मोसानायनि उनाव जोङो बेखौ जयैनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ बैसागु फोरबोखौहाय बेफोरबायदिनो गाजा गोमजा खुंनानै ओ बिदाय होहरो आरो नोंथां दा नोंथांमोननि ओसोलनि ओनसोलथिंजाय बैसागु फोरबो खौ माबोरै खुङो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां फोरमायनो आबो एसे दासो बुंलांदोंमोन औ खोनादों नोंथां हेल'
नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालियो एसे फोरमायनानै होदो
औ फोरमायोनि ओ जेनेबा खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां? हेल' नोंथां?
हेलौ नोंथा?
औ?
औ खोनादोंना
औ होनोमबा आंबो एसे फोरमायना होदनाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोंनिथिंजाय जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिनो बैसागुखौ फालिलांनाय जायो आरोना नोंथाङाजो दासो बुंलांबायफोर बेबायदिनो एखे रोखोमैनो माने जोंनिथिंजायबो माने बैसागुखौ माने बिदिनो फालिलांनाय जायो आरो ना जेरैहाय जोंहाबो जेनेबा मोसौ बैसागुखौबो फालियो जोंबो जेनेबा मानसि बैसागो मोसौ बैसागु थायो नालाय। बिदिनो जोंहा गिबियावनो मा ससागखौ नोंथांमोननि बायदिनो जिथु जि बायदि बुंलांबाय जोंहाबो माने बिदिनो बि थाराय बिदिनो लाव फान्थाव बिदिनो जेनेबा मोसौव बैसागोनि सानसे सिगां माने बेफोरखौ माने नांगौ। नांगौ जानाय मुवाफोरखौ माने सानसे सिगां माने बेलासि बेला बेनो माने बे स नेल गलि मोन जग मान फान्थाव बेफोरखौ माने हानानै लानाय जायो आरो ना।
औ थारैनो
जेनेबा मोसौखौ अनानै जोंबा ज दैमा दैसा ना फख्रिफोरा माने जों होनानै लांनाय जायो आरोना।
बिनो नहाय जोंङो जेनेबा जेनेबा जोंङो लांफानाय जेनेबा रावखान्थियाव बेफोरखौ माने जोंङो मोसौखौ थुखुबाय थानाय समावनो माने जों बेनि मोदोमावहाय जेनेबा जों खारनानै होनाय जायो आरो बिबा नांजा फान रजा बोसोरै बोसोरै हानजा हानजा होननानै जेनेबा बिदिनो खबबा मेथाइ दङ ना जोंना बेखौ फाननानै फाय जायो आरो ना। बिनि उनावहाय जोङो माने जेनेबा बेफोरखौ सखांबबो जेनेबा जों एंगारना गारबोनाय जायो आरो ना।
औ बिदिनो मसोखौ फुजिबावनाय जायो आरोना जेनेबा जानाय जायो बिनि उनावहाय जोंङो बिदिनो मोसौव नि बैसागु बिदाइ हरनाय जायो आरो ना।
औ थारयोंनो नोंथां।
जोंहा बेनि उनाव मानसिनि बैसागो फैबाय नङा होमबा जोंना सैथि सानखालि जोङो बिदिनो गेदेरा माने उन्दैफोरखौ माने ब होनाय नेमखान्थि दङा आरोोना जोङो जिहेथु जों उन्दैफोरा माने गिदिरफोरनिफ्राय बोर लानाय बिदिनो जोङो जेनेबा दगोसां लोबस्रां जेनेबा बैसानखालि जोंङो निज ानि बिमा बिफा एबा आबै आबौ बिदा बिबाजै बेफोरखौ बिसोरखौ मान मनाय जायो आरो ना बिसोरखौ मान खालामखांनायनि उनाव न'आवबो जेनेबा न'नि बाथौआवबो जेनेबा आज थांखांनायनि नि उनाव जों आरो दा जोंनि जेनेबा गामिनि जिथु बाथौ थानसालि बेयाव जोङो थांनानै आर'ज गाबबावनाय जायो आरोना
औ बिदिनो जोङो ओ।
सानखौबो जोङो बिदिनो खेदाय हरनाय जायो आरो ना जेनेबा बिनि उनावहाय जोङो नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो बैसागो मोस नाय जायो जेनेबा खाम जथा सिफुं बिदिनो लानानै जेनेबा जोङो ओ गामिनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने जोङो मोसानो थाङो नङा होमबा?
औ
औ बिदिनो जोङो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला हानजा जेनेबा बेलेग जाबाय बोराय बुरिनि हान्जाया बेलेग जाबाय गथ' गथायफोरनि हान्जायाबो बेलेग जाबाय दानिया बिदि बिदि आलादा आलादा जासै आरोना ओ माने जोंहा जोंहा उन्दै जायखौबो माने गुबुन दाबसे जायगायाव माने लामा गोजान जायो नालाय लांफानो जोंहा खस्थ' जायो बिस बिसोरथ' उन्दै गथ' नालाय बे माने जोङो बिसिनि बिसोरो ओंखामबो उखैयो माने जोंनो माने बिसोरो मिलाया आरोना बेनिखायनो बिसोरखौ आनजा आनजा बानायनानै जायो आरोना गुबुन गुबुन ओ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो मोसायै मोसायै जोङो गालांजोबनानै जेनेबा जोबथि सानखालि जोंहा माने गामियाव मोसाफैयो आरोना
औ थारैनो नोंथां
बिदिनो जोङो बैसागुखौ बिदाय हरनाय जायो आरो ना गामियावथ' आरो ज'आनो जाफैफिनबाय जेनेबा बोराय बुरैनि हान्जा सेंग्रा सिख्लानि हान्जा माने ज' जागायफिननायखौ जोङो मोनो आरोना ओ बेनिफ्राय जोङो मा होनो बेखौ ओ जेनेबा जोंहा दानियाथ' माने गोबां हाबाफारि खुंनो हमो होनबा नङा होमबा बैसागो बोथोराव जेनेबा मा बेफोर फांसनानो जा जेनेबा मायावबा मिटिङानो जा माने ओ बैसागु बोथोराव खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना माने बेख फोर मिथिंफोरावहाय जेनेबा जोंखौ माने मोसानायखौ लिंहरनाय मोननाय जायो आरो ना गामि गामिनिफ्राय ओ जेनबा बिसिनि बिसोरो जोंखौ लिंहरो जेनेबा जोंनि बर'नि जेनेबा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो बिसोरखौ एसे ओ रांनि अनसुंथाइबो हरनाय जायो आरोना जों माने मोसाहैखांना फैनो टाइम जाबा
औ
बिदिनो जोङो बे मोसाखांनानै जेनेबा बैसागोनि माबा बिलायखौ ओ बिदाय हरनो थाखाय जोङो माने ओ गासैबो माने मोसानाय खिनिया माने माइरं मागिनानै जेनेबा अननानै हरनाय बेलेग गामिनि सुबुंफोर एबा गामिनिबो न'खरनिफोरा हरनाय जेनेबा जि एसे माइरं मोनबोदों फैसा मोनबोदों बेखौ जमा खालामनानै माने जोङो ओखाम बोथिसो जालाय लायो आरोना गासैबो
औ थारैनो नोंथां
औ बेफोरबायदिनो माने बैसागुखौ जोङो बिदाइ हरनाय जायो आरोना जोंनिथिंजाय
औ
औ ओ दे होमब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाना फैबाय औ नोंथांजों एसे रायलायनानै गोजोननाय थाबाय